उ
हेल'
औ हेल' नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा दायो फ्रि ना
औ
औ होनोमबा दसे सम रालायनो हागोन ना नोंथां आंजों
औ हागोन नोंथां
औ होनबा जोङो जेनोबा बर'फोरनि न' लुनायनि जेनोबा न' लुनायनि सोमोन्दै रायलायसै
औ जागोन नोंथां
औ माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा जोङो मिथिंगायावनो थानानै जोबोद मोजां मोनो मोन आरो बेबायदिनो जेनोबा न' लुनाय होननानै बुङोब्ला जों गोदो गोदाय बर'फ्रा माने न'खौ ओ माने माखासे जेनोबा मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय औवा औवानिफ्राय जोङो ओ न' लुनाय बायनायखौ जों नुनो मोनोमोन औवानि बेलायाव जों नायोब्ला जेनोबा बेबादिनो न'नि जेनोबा खुन्थिआ बा बेबादिनो ओ बेबादिनो गोबां जेनोबा खाथि सैनानै जेनोबा बेबादिनो बेराबुदुमनो हायो आरो बेबादिनो जोङो जेनोबा बेराद ओ‌ गोबां रोखोमनि जोङो जेनोबा औवानिफ्रायनो जोङो न'खौ जों बानायनो हायो आरो गोदो गोदायनि जों बुंनो थाङोब्ला जोङो जेनोबा बर'फोरनि बेलायाव गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो जेनोबा माखासे मिथिंगानिनो माखासे हाग्रा थुरिनि न' थुरिनि न' लुनायखौ जों नुनो मोनो मानि थुरिखौहाय बिसोरो उखुम बानायनानै जोङो जेनोबा आ आरो बेबादिनो गोबां बेबायदिनो न' लुनायाव नांगौ जानाय माखासे बिफां बिफांनिफ्रायबो जोङो माखासे खुन्थिआ बानायनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो ओ गाम्बारि बि फां बा गोबां रोखोमनि बिफांनिफ्राय जोङो बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ओ बांसिन एम इमपरटेन्ट होननानै बुङोब्ला जों औवा औवायानो मसट इमपरटेन्ट बेखौ जोङो माने ओ न' लुनायाव नांगौ जाथारो आरो खोनादोंना नोंथां औ नों बेबादिनो जेनोबा औवानि औवानिबो जोङो थि ओ थिउल ना मा होनो बेखौबो जोङो माने औवानिफ्रायनो मोननो हायो बेखौ माने ओ बेबादिनो बेरा बा दुमनाय बायदिसिनायाव जों खानो थाखाय बेखौ माने बानायो आरो गोदो गोदायनिफायनो माने बर'फ्रा आबै आबौमोननि समनिफायनो माने बेखौ माने माबादि रोखोमै जोङो न'खौ बानायो माबादि रोखोमै जों न'खौ बानायब्ला जोङो बेआव थानो थानो हायो बेफोरनि सोमोन्दै गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिबोखानाय बेखौ माने गोदो गोदायनिफायनो बर'फ्रा माने बिसोरो बेखौ न' लुनायखौ जोङो ओ माव न' लुनानै मावनानै थाबोनायखौ जों थारैनो नुनो मोनबोदों गोदो गोदायनिफ्रायनो नाथाय आथिखालाव जों नायोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि जों सोलायनायखौ नुनो मोनबोनाय मोन ओ बेबादिनो जेनोबा औवानिफ्राय बानायनाय माखासे न' आरो बेबादिनो जेनोबा हाग्रानि मोननाय जोङो मिथिंगानि ओ माखासे थुरिनि न'आबो जों फ्रायानो गोमालांनायखौ जों नुनो मोनबाय‌ नङा होनबा नोंथां
औ औ
औ आरो जोङो बर'फोरनि जेनोबा ओ गामिआव खना खनला गामियाव नायोब्ला जों एसे एनै जोङो जेनोबा थुलिनि न'खौबो जों दासिमबो मोननो थांनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय बेबादिनो जेनोबा टाउन सोहोरनि खाथिफ्राव जों गामि औ बर' गामिफ्राव नायोब्ला फ्रायानो जेनोबा आथिखालाव जों नायोब्ला बेबादिनो ओ फाखानि न' बेबादिनो गोबां रोखोमनि फाखानि न' लुनायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो नोंथां
औ
औ बेबादिनो ओ जेनोबा आसाम थाइप बेबादिनो आर सि सि गोबां न' लुनानै माने ओ दायो न' लुनायखौ जों नुनो मोनसै नाथाय जों गोदोबा आथिखालाव नायोब्ला गोदो गोदाय जोङो मानि बेबादिनो गोबां रोखोमनि जानला मोनला बेबादिनो न' लुनाय खौ जों थानायखौ जों नुनो मोनोमोन बेबादिनो रंजा खुसि ओ आरो ओ गावजों गाव बेबादिनो जयैनो थालायनानै मिनि खुसि थालायनानै जोङो गावजों गाव बेबादिनो खाथि खाथि थालायनानै ओ मिलायलायनानै माने ओ बेबादिनो सावरि बादालि जानायखौ जों ओ थारैनो नुनो मोनबोनायमोन गोदो गोदाय नाथाय आथिखालाव नायोब्ला बे फ्रायानो गोमालांजोबबाय। आरो न' लुनायनि बेलायाव नायोब्ला जोङो बांसिन थिं थिंखौबो जों बाहायनायखौ नुनो मोनबोबाय। आरो बेबादिनो जेनेबा न' लुनायाव नायोब्ला जों इथा बा सिमेन्ट गोबां रोखोमनि जोङो नांगौ जानाय माखासे जेनेबा माबायदि रोखोमै न'खौ बानायो बेखौ जोङो थारैनो जों आथिखालाव गोबां रोखोमनि जों नुनो मोनबोबाय। बेबादिनो जेनेबा थाखो थाखो गोबां बिल्डिं लुनायखौबो जों आथिखालाव गोबां रोखोमनि सोलायनायखौ जों नुनो मोनबोबाय आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ ओ थिग बेबादिनो जेनेबा नोंथाङाबो ओ न' लुनायाव नांगौ जानाय माखासे बेसादफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ न' लुनाय होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङानो एसेब्लाबो बुंलांखाबाय आरो जों मिथिखागौ जाय न' लुनायाव मा मा आगजुफोरखौ गोनां जायो आरो माबोरै बेफोर लुनाय जायो जों एसेबाबो मिथिखागौ। ओ जेरैहाय जोङो गिबियावनो बुंनो हायो जि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगानि बिखायाव थानानै माने देरबोदों लावबोदों बा जिउ खुंबोदों गावसोरनि न'खरखौ दैदेनबोदों
औ
थिग बेबारनिफ्रायनो बर'फोरा गावसिनि जा नांगौ जानाय माने जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै थानाय जानाय बिदिनो मावनाय दांनाय गासै माने गोनां जानाय गासै मुवा बेसादफोरखौनो संनाय खावनायाव गोनां जानाय मुवा बेसाद बा दानाय लुनाय बायदि रोखोमनि माने बिथिङावनो गोनां जानाय आगजु बा बिदिनो गोनांथिफोरखौ बिसोरो मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै माने जिउ खुंबोदों होननानै जों बुंनो हायो। दा बिनि गेजेरावनो जोङो न' लुनायनि बाथ्राखौनो मख'नो हायो आरोना न' लुनायनि बाथ्रा बाथ्राखौ मख'योब्ला जों मोननो हायो जेरै बर'फोरा गोदोनि समावहाय बांसिनै माने थुरिजों एबा औवाजों बा बिफां लाइफांजों लुनानैसो बांसिनै माने हानि न'आव थायोमोन होननानै जों नुबोदों आरो मिथिबोगौबो दा बिसोरो बेफोरबायदि माने लुनानै न' लुनानै थाबाय लाबोनायावहाय गोनां जानाय जेरै आगजुफोर होननानै बुङोब्ला गिबियावनो जों बुंनांगोन जे बिसोरो गोदोनि समाव बर'फोरा औवा दंफां बिदिनो रायदों माने बायदि रोखोमनि जेनै थेवोल बेफोरखौ जों माने बाहायनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो थुरि बेफोरबायदि खौनो जोङो माने बाहायनानै न' लुबोनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो ना जेरैहाय जोङो औवानि फेरायखानाय फेराइ बानायनाय बेफोरबायदिनो जेनेबा औवानि इन्जुर दुमनाय आरो गोदोनि समावहाय थिंनि जायगायाव थुरिखौ बांसिनै बाहायोमोन। थुरि बाहायनाय आरो ओ इन्जुरनि थाखाय खायसे खायसेया औवा रायदोंखौबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो ना औवारै दोंखौ जयै खाजाबनानै इन्जुर बानायनाय बेखौ जेनेबा हाजों हा गाग्लिनानै गोबोरखियाव गोबोरखि आरो हाजों गलायनानै जेब्ला गाग्लिनानै हाब्रु बानायनानै बेखौ सावरि बादालि लिलायनानै न' इन्जुर लिरनाय बा उसुं लिरनाय जों बेफोरबायदि माने गोबां बाथ्राफोरखौ जोङो मख'नो हायो आरोना। न' लुनायनि बेलायाव आरो बे फोरनि अनगायैबो जोङो आथिखालाव माने गोबां माने सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय होननांगोन मानो होननानै बुङोब्ला ओ गोदोनि बायदि। जेरैबायदि बेफोरबायदि माने थाबाय थायोब्ला। माने जोङो दावगानो हानाय नङा बा जोंखौ माने बिदिनो जोङो माने गोग्लैसोनानै थागोन होननानै जों बुंनांगोन आरोना। बेनिखायनो माने आथिखालावबो बर'फोरा गोबां माने आथिखालनि मुगाजों गोरोब फानानै बायदि रोखोमनि माने जेनेबा न' लुनाय जेरै इथा सिमेन्ट बाला बिदिनो बाला अन्थाइ बायदिफोरखौ बाहायनानै माने गोजौ गोजौ बिल्डिं लुनाय। खोथाबो बुंलांदों दा बेफोरबायदि माने गिदिर गिदिर न' लुनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनदों। सै आरोना बेनि अनगायैबो जोङो बेफोरबायदि माने लुनायनि मुलाम्फाबो दङ होननानै जों बुंनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला। ओ टुरि नआवबो थारैनो सैथो बियो बाथ्राया जेनेबा थुरि लुनाय न'आवहाय जोङो दैज्लां आरो मेसें मोननैबो बोथोरावनो जोङो माखासे मा होनो गोजोन बा देहानि थाखाय मोजां बा गोजोनगायनायखौ मोनो जेरैहाय जोङो गोलोम बो बोथोराव थुरिनि न'आव थायोब्ला जों थान्दा मोनो। बांद्राय गरम जानायखौ जों नुनो मोननाय जाया। नाथाय बेनि अनगायैबो जेरै गोजां बोथोरावहाय थुरिनि न'आव थायोब्ला जोङो गुदुं मोनो। बिदुं सोबनानै लायो थिग बेबायदिनो माने जोङो दैज्लां आरो मेसें माने मोननैबो बोथोरावनो थुरिजों नुनाय न'आव थायोब्ला जों गोबां माने मुलाम्फाखौ जों नुनो मोनबोदों। होमबा जोङो जोंनि बर' हारिनि माखासे सुबुंफोरखौ मोन्दों होननानै जों बुंनो हायो आरोना। आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ बुंनो हाबावो जेरैहाय दानि गोदान मुगानि न' बां लुनायनि बेलायावहाय जों बुंनो थाङोब्ला जेनेबा गोदोनि न' बां जेनेबा थुरिजों लुनाय न'खौ जोङो बारा गोबाव जोरनायखौ नुनो मोनामोन। जेनेबा हमना लादो से बोसोर बा नै बोसोरखौ जोरनानै बेखौ जों गोदानै सोलायफिननांगौ बा थुरिखौ बा इन्जुरखौनो जोङो गोदान सोलायफिननांगौ बेफोरबायदि थासारिखौ जों मोननो हायोमोन। आरो नाथाय आथिखालनि जुगाव जेनेबा अन्थाइ बाला सिमेन्ट बेफोरबायदि जों लुयोब्ला जोङो खनसे लुयोब्लानो जों खमावबो बाजि द'जि बोसोरसोआ जोरो होननानै जों बुंनो हा बुंनो हायो आरोना। दा बेफोरबायदिनि थाखायनो जोङो जेनेबा खनसे लुगोनो हायोब्लानो जोङो बारे बारे बाइकखौ लुबाय थानांगौनि गोनांथि गैयाबा रां खरसा खालामनांगौनि गोनांथि गैया बेफोरबायदि थासारिजों माने गोरोबफानानै बा गुबुनफोरनिजोंबो गोरोबफानानै बेफोरखौ लुदों होननानै आं बुंनो हायो आरोना दा नोंथाङा बेफोरनि बे बागै माबाफोर बुंनो सानबावो?
औ-औ औ जेनेबा न' लुनायनि बागै नोंथाङाबो एसे आंनो फोरमायलांखाबाय ओ नंगौ। जेनेबा गोदो ओ बेबादिनो जेनेबा ओ गोजां बोथोरानो जा गोलोम बोथोरानो जा नंगौ थारैनो जेनेबा थुरिनि सिङाव थायोब्ला माने ओ गुसुखौ जों मोननो थाङो आरो नोंथां।
औ
औ आरो बेबदिनो जेनेबा औवानि बेलायाव जोङो औवाखौनो जोङो जेनेबा न' लुनायाव बाहायनायखौ जों मोननो थाङो गोदो गोदायनिफ्रायनो। दा बेबादिनो जेनेबा औवायाबो गोबां रोखोमनि मुं दं जेनेबा बेबदिनो औवा गुबै औवा बुरखा आरो बेबायदिनो हाजोनि औवा गोबां रोखोमनि जोङो औवानि औवानि बेलायाव जों मोननो थाङो आरो
औ
जेनेबा औवा बुरखा औवा बुरखाया जाहैबाय जोङो जेनेबा न'नि खुन्थिया बानायनायाव जों सोलियो बेबायदिनो औवा गुबै औवा गुबैया जाहैबाय बेरा बायदिसिना बानायनायाव जोङो नुनो मोनो बेबादिनो आरो औवानि बेलायावबो जोङो दरजाखौहाय माने खाथि फिसा फिसा सैनानै जोङो न'नि दरजा बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ
आरो बेबायदिनो जेनेबा गोदो गोदायनिफ्रायनो नोंगौ नोंथां बुंनाय बायदिनो जेनेबा गोदो गोदायथ' जोङो जेनेबा मोसौ मोसौखौ जों फिसियो आरो बे मोसौ फिनायाव जों जेनेबा माखासे जेनेबा मोसौनि खि मोसौनि खि गोबोरखि बेखौ जोङो जेनेबा ओ बेबादिनो जेनेबा खाथिनि जेनेबा हाफोरखौ जोङो एसेसो जावनानै लायनानै बेबादिनो जेनेबा दैजों बे मोसौनि खिखौ लागायनायनि जोङो बेबादिनो आथिंजों गाग्लि गाग्लि खालामनानै जोङो न'नि बेरा जे न'नि बेरा औवाजों बानायनाय बेखौ जोङो गोबोरखि माने सावरि बायदिसिना बादायलायनाय बा माबायाव लेंनानै जयै लिंनानै जोङो ओ बे गोबोरखिखौ माने लिरनाय बेराखौ लिरनाय लुनायखौ जों थारैनो जों गोदो गोदायाव नुनो मोनोमोन आरो
औ
औ नाथाय आथिखालाव जोङो बे जेनेबा सावरि बादालि जानायखौ जोङो जेनेबा न' लु न' लिरनाय बेखौ जोङो एसे खम जानो खम माने नुनो मोनबाय। बेबादिनो जेनेबा बांसिनानो जों जेनेबा थाव बेब जेनेबा थिं थिंजों बानायनाय न' आरो बेबाददिनो जोङो जेनेबा बेराफोरखौ फाखाजों बानायनायखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनसै आरो नोंथां।
औ
औ बेबादिनो जेनेबा गोदो गोदायनि बा आथिखालनि जोङो न' लुनायनि बागै जों एसेबाबो जों मिथिनो मोनबाय जेनेबा गोदो गोदायहाय जेनेबा बेबादिनो जोङो गोबां रोखोमनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे जे बिफां लाइफां बा दंफां बेफोरनिफ्राय बानाय जों न'खौ माने लुनानै लायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो खोब माने बेबाददि मिथिंगानिफ्राय मोननाय दंफां बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो न'फोरखौ फ्रायानो जेनेबा न' लुनाय गारनायखौ जों सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरो
औ
औ होमबा जोंनि रायलायनाय समखौ बेखिनियानो दोनद'सै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां
औ दे दे